हेल'
हेल' नोंथां औ नोंथाङा मा खालामगासिनो दं
औ दायोथ' आङो नै ओरैनो जिरायनानैसो दंगासिनो
औ नोंथाङा आंनो एसे सम होनो हागोनना नोंथां
औ हागोन हागोन
औ आं नोंथांजों मोनसे बाथ्रानि सायाव सावरायनो थाखायसो कल खालामदोंमोन आरो नोंथांखौहाय ट्रेनआ जाहैबाय आबाद मावनायनि सायावहाय एसे फोरमायना होनो हागोनना नोंथाङा
औ हागोन हागोन जोङो आबाद मावनाय होनबाथ' जोंनि बर'फोरा बा बर' हारिनि सुबुंफोरा बा बर' हारिखौनो होननानै बुंनांगोन आरो जोङो आबाद गाहाय होननानै जों बुंनांगोन मानोना गोबां समाव आबादनि सायावनो सोनारनानै जोङो जिउ खुङो मानोना जोङो ओंखामखौनो बा जोङो माइरंखौनो जोंनि गाहाय जाग्रा आदार महरै जोङो जायो बेनिखायनो जोङो गोबां समाव आबादखौ जोङो माइ आबादखौनो गाहाय आबाद महरै जोङो मावनायखौ जों नुनो मोनो दैज्लां बोथोराव जेरै दैज्लां बोथोर सफैयोब्ला जोङो बेबायदि माइ आबादखौनो मावो बेनि अनगायैबो जों दैज्लां बोथोराव माखासे मैगं थाइगंफोरनि आबाद फोरखौबो जोङो मावनानै लायो आरो जानो थाखाय न'आव जानो थाखाय
औ नंगौ
लोगोसे आरो जोङो मेसें बोथोराव बायदिसिना बेलेग बेलेग मैगंफोर बा जोङो आबादफोरखौ जों मावनाय नुनो मोनो जेरै मेसें बोथोरनि आबाद होननानै बुङोब्ला जोङो थारुन बेबायदिनो जुखाम लोगोसे जोगोनार आरोबाव जोङो माइफोर गायनायखौबो जों नुनो मोनो मेसें बोथोरावबो ओ बेफोरबायदिनो ओमफ्राय सबाय सिबिं बेसर बैफोरबायदि आबादखौ जों गाहाय मावो आरो जोङो मेसें बोथोराव। दा जोङो ओ दैज्लां बोथोरनि माइ आबाद बे माइ आबादखौ मादि मावो होननानै बुङोब्ला जोङो ओ गिबियावनो बे आबादखौ मावनो थाखाय जोङो ओ खोथिया फोग्रोनांगोन बा बे खोथियाखौ फोग्रोनो थाखाय आरो जोंनो गिबियावनो जोलैखौ नांग्रोगोन बे जोलैखौ जोङो ओ गोदोनि समाव बा जोङो माखासे समावनो सिगां गायनाय माइनिफ्रायनो जोङो बेखौ मोजां जोलैखौ नायनानै जोङो सायख'नानै बेखौनो थिनानै दोनो जोङो फैगौ बोसोराव गायनो थाखाय थिग बेबायदिनो बैखौ जेब्ला गायनाय बोथोरा सफैयो अब्ला जोङो बेखौ ओ दै बा बस्था बा जिखि जाया बहाबा जोङो जलंगाफ्राव सोनानै जोङो दैयाव सोमनानै दोनो आरो सानैनबा सानथाम माने जाहाथे बियो एसे गाजा हरहां जाजासिम अब्ला जेब्ला बेयो एसे गाजा हरहाङो अब्लानिया बेखौ जोङो बोखांनानै बोरियाव जिगाबजों एबा बस्थाजों खोबनानै दोनो मानोना बियो ओ एसे गुदुं जाब्लासो बेयो ओ ओ बेयो र-रज'यो नालाय बेखायनो बेयो थाबनो माने फिंखा एबा बिनि गाजाया हरो बेनि थाखायनो जों बेबायदि खालामनानै दोनो आरो ओ बेबायदि खालामनानै उनावहाय जोङो बे गाजाया मोजाङै हरोब्ला दुब्लि फोथाराव एवनानै लानाय हाब्रु खालामनाय बे ओ दुब्लियाव जोङो बेखौ फोनानै होयो फोखांनानै बेबाय दिनो जोङो ओ उनावहाय देरोब्ला बा दानसे बा दानसे खावसेनि उनाव जोङो बेखौ ओ फुफिननानै जोङो बेखौ आरोबाव फिन बे हालेवनानै हाब्रु खालामनानै लानाय ओ दुब्लि फोथार एबा आबाद फोथाराव जोङो बेखौ गायनानै होयो गायनानै बियो उनावहाय दाननै ओ दानथामनि उनाव बियो ओ फिथाइ थायो फिथाइ थायनानै मोनो मोनोब्ला जोङो बेखौ हानानै न'सिम लाबोनाय जायो आरो लाबोनानै आरो फिन बेखौ मारा होनानै जोङो ओ साफा खालामनानै बेबायदिनो सान्दुंफोराव फोराननानै जोङो बेखौ ओ नांगौसेबां बा बोसोरसेनि जोङो जेसेबांखिनि जानो थाखाय नांगौ बेखौ जोङो बाख्रियाव सोनानै लायो लानानै जोङो बिनि ओ गोबां जानायखौ जोङो फानहरनाय बा बाजार हाथायफोराव जोङो फानहर होननानै जों बेनिफ्राय रां आरजिनो हायो बा रां मोननो हायो बा बेबायदिनो जोङो माइ आबादखौ मावनानै लायो ओ थिग बेबायदिनो आरो ओ मेसें बोथोरनि आबादफोर होनोब्ला जोङो जेरै सबाय सिबिं बेसर बेफोरखौ जोङो बांसिनखौनो मावनाय नुयो मानोना जोङो ओ सिबिंआबो जोंनि थाखाय गोनां जोङो जोंनि माखासे फिथा जानाय फोर्बो फोर दङ बै फोर्बोफोराव जोङो फिथा जानो थाखाय जोङो बे ओ सिबिंखौ जोङो फोनानै लायो न'आवनो बा बेखौ जोङो उम नांगौखिनिखौ न'आवनो लाखिनानै जोङो उनावहाय बांद्राय बा नाङैखिनिखौ जोङो हाथाय बाजाराव फानहैयो थिग बेबायदिनो बेसरखौबो जोङो गोबां समाव माने गोबाङानो फोनानै लायो। जोङो मानोना बेखौ थाव गुबैखौ जोङो बायनानै जायालासिनो जोङो गावनो न'आव फोनानै थाव दिहुनना फेरेदनानै जोङो ओ थाव ओ गुबैखौ जायो बेबायदि जोङो माने आबाद मावनानै जों जानाय होनोब्ला बेखौनो जोङो बुंनांगोन आरो मानोना जोङो ओ मोनफ्रोम। ओ माने जोंनि जानायखौ बेब'स्था एबा राहाखौ जोङो। न'आवनो मावनानै बा जाय। यावनो मावनानै जोङो दिहुननानै लानायखौ जोङो नुनो मोनो आरो नोंथांङाबो। बिनि बागै एसे फोरमायनो हागोन नामा आबाद मावनायनि बागै।
औ हागोन नोंथां ओ आबाद मावनाय। होननानै बुङोब्लाथ' जों गुबैयै माइ आबाद बा जोंनि खाथि खाला ओनसोलफोराव मैगं थाइ गं आबाद मावनायखौनो जोङो ओ बांसिनैहाय नुयो। बेनि अनगायैबो आथिखालावहाय जोङो गुबुन गुबुन आबादफोर खौ नुनो मोनो जेरैबादिहाय जोङो ना फिसिनाय आबाद बा ओ गय थाइजौ खान्थाल गायनायनि आबाद बेफोरबायदिनो गोबां रोखो खोमनि बिफां लाइफां गायनाय बारि बागान बानायनायनि आबादफोरखौबो जों आथिखालाव नुनो मोनो। ओ बेफोरबायदियैनो जोङो जिब जुनारनि आबाद। मावनायखौबो जोङो नुनो मोनो आथिखालावहाय गिदिर गिदिर फार्म बानायनानैहाय। बेफोरखौ फिसिनानै फान फाननानैहाय रां रुफा खामायनायखौ जों नुनो मोनो। आबाद होननानै बुङोब्ला जोङो। गासैबो बिथिङावनो बा गासैखौबो। आबाद होननानै बुंनो हायोबा आबाद महरै जोङो। ओ मानिनानै लानो हायो आथि थिखालावहाय जोंनि गामि ओनसोलफोरावहाय। गोबां रोखोमनि फिथाइ सामथाइनि आबाद मावनायफोरखौबो जोङो नुनो मोनदों। बेफोर आबाद मावनायनिफ्राय जोङो गोबां रोखोमनि। ओ गावनि जानाय आदारफोरखौबो बुथुमनानै लानो हानायनि अनगायैबो। बेफोरखौहाय फाननानै। ओ जा नांगौ जानाय रां रुफा बेफोरखौहाय जोङो खामायनानै लानो हायो। ओ जों गिबियावनो बि ओ बिफां बिफां लाइफां। गायनाय होननानै बुङोब्ला गोबां बिफां लाइफांफोरनिफ्रायनो जोङो फिथाइ महरै। मोननायखौ जों नुनो मोनो बा फिथाइ खालामनानैहाय जोङो बेखौ जानायनि अनगायैबो फानखौ। फानहरनायखौहाय नुनो मोनो बेफोरबायदियैनो जोङो ओ जोंनि गामि ग फा ओनसोलफोरावहाय बैग्रिनि आबाद मावनायखौबो जों नुनो मोनो। बेफोरबायदियनो जोङो बैग्रिनि आबाद मावनो थाखाय गिबियावनो। बैग्रिनि बिफां बा बैग्रिनि फुलिफोरखौ नांग्रोगौ जायो। बेनि उनावहाय बेखौ जोङो ओ ओ गायनो। थाखाय हा एसे लांदां जायगा बा। एसे मोजां हानि गोनांथि जायो। बे हाखौहाय जोङो मोजाङै एवनानै बा जावग्लिनानै लानांगौ गिबियावनो। बेनि उनावहाय बेफोर हाफोरा एसे ओ राननानै फैयोब्ला। बेखौहाय जोङो बेवहाय बिफां फुलिफोरखौ गायनो थाखाय ओ। हाखर फिसा फिसा जावनानै लानायखौ नुनो मोनो बेनि उनावहाय जोङो। जा बिफांनि फुलि बा। बेफोरखौ जोलै खालामनानै दोननाय बेफोरखौहाय जोङो गायनाय। खौ नुनो मोनो बेनि उनावहाय जोङो एस बेबादिनो। ओ मास मोननै बा मोनथामनि उनावहाय। बिफांफोरखौहाय एसे गिदिर जानानै फैनायखौ नुनो मोनो। बेफोर बायदियैनो गोबां जोथोन लानायनि उनावहाय बेयो फिथाइ महर। होनो हानाय बा फिथाइ थाइनो हानाय जानानै फैयो बेफोरबायदियैनो जों फिथाइ थायोब्ला। बेफोरखौ गाव गामि गफा ओनसोलफोरनि। सुबुंफोरा जानायनि अनगायैबो, बेखौहाय जोङो हाथाय बाजारफोराव फानहरनायखौबो नुनो मोनो, बेनिफ्राय जों गोबां रोखोमनि रां आरजिनानै लानो हायो बेब बेब, बेफोरबायदिनि अनगायैबो गुबुन गुबुन फिथाइफोरखौबो जों आथिखालाव गायनो नुनो मोनो जेरैबायदिहाय ड्रागन फिथाइ थाइ बा कमला फिथाइ कारजि फिथाइ बेफोरबायदिनो गोबां गुबुन गुबुन बिफांफोरखौबो जोङो गायनानै फानहरनायखौ नुनो मोनो आरो बेनि अनगायैबो जोङो गिदिर गिदिर फुख्रि जावनानैहाय बेवहाय गोबां रोखोमनि गुबुन गुबुन नाफोरखौ फिसिनानैहाय फानहरनायफोरखौबो नुनो मोनो ना फिसिनो थाखाय जोंनो गिबियावनो मोजां हाखरनि बा मोजां फुख्रिनि गोनांथिखौ जायो। बेनि उनावहाय जोङो बे फख्रियावहाय, ना एंगारनो थाखाय गिबियावनो नानि फुवान बा नानि जोलैखौहाय नांगौ जायो। बेफोरखौहाय जोङो गुबुन जायगानिफ्राय लाबोनानै ओ जोंनि जा फुख्रियावहाय जोङो हेगारनानै होनायखौ नुनो मोनो, बेफोरबादियैनो साननै सानथामनि उनावहाय जोङो बेखौहाय ओ जोथोन लानांगौ जायो। जेरैबायदिहाय जोङो नांगौ समावहाय आदार जाहोनो गोनां जायो बेफोरनो। बेफोरबायाददियैनो जोङो ओ बोसोरसे बा बोसोरनैनि उनावहाय जेब्ला नाया गिदिर जानानै फैयो बेनि उनावहाय जोङो बेखौ फाननो हायो बा फाननानैहाय जों गोबां रोखोमनि रां आरजिनानै लानो हायो आरो। बेफोरबायदिनो जोङो गोबां रोखोमनि गुबुन गुबुन जिब जुनारफोरनिबो आबादबो मावनो हायो जेरैबाददिहाय जोङो मोसौ बोरमा बा अमा बर'फोराथ' गासैबो अमाखौ फिसिनानै ओ न'खरखौ खुंलांखानायनि मोनसे राहा दिहुननानै लानो हायो। बेफोरबायदिनो जोङो अमाखौबो फिसिनो थाखाय गिबियावनो अमा फिसानि गोनां थिखौ जायो बेफोरबायदिनो जोङो अमाखौहाय गोबां रोखोमनि गिदिर गिदिर फार्म बानायनानैहाय बेखौ फाननानै रां आरजिनानै लानो हायो अमा फिसिनो थाखाय जोंनो गि बियावनो मोनसे गलारनि गोनांथिखौ जायो। ओ बेनि उनावहाय जोङो बेखौ अमाखौ फिसिनो थाखाय अमानो जाहोनो थाखाय ओ गुन्दै आरो अफ्रिनि गोनांथिखौ जायो। जोंनाथ' बर'फोरा गासैबो सेरेब ओ बुरजा बुरजा अफ्रिफोरखौहाय मोनो। बेफोरजोंनो जोङो अमाफोरखौहाय फिसिनानै लाखिनो हायो आरो ओ नोंथां
औ औ
ओ आसा थाबाय नोंथांजों आरो उनाव फिन रायज्लायबाव
औ थारैनो नोंथां औ
गोजोनथों गोजोन्थों नोंथां